हेल' नोंथां खोनादों ना? औ नोंथाङा
आङो दायो ओरैनो जनानै दङ नोंथां नोंथाङालाय मा खालामगासिनो दङ
आंबो ओरैनो जनानैनो दं नोंथां
अ
बिदिब्ला दिनै जोङो उम खबरा बिदिनो मोजाङानो दे नोंथां नोंथांनियालाय
आंनियाबो मोजाङानो नोंथां
अ औ बिदिब्ला जोङो दिनै दख'नानि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथां नोंजों
औ हागोनागोन दे सावराय जागोन
बिदिब्ला दख'ना होन होननानै बुङोब्ला नोंथाङा माने माबायदि बेनि बेखेवथिखौ आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां दख'नाया बेयो जोंनि बर'नि मोनसे ट्रेडिसनेल ओ गानग्रा जि जेराव माने जोंनि बर' बर' आइजोफोरखौ गाननाय नुुनो मोनो ।
औ ।
बेहाय आरो बे दख'नाखौ माने जोंनि बर' आइजोफोरानो गावनि आखाइजोंनो बांसिन दानायखौ नुनो मोनो । औ सिगाङो दाबो दायो आरो होमब्लाबो ओमफ्राय माखासे निफ्राय ओंखारनायखौ नाथाय दखना होनानै बुङोब्ला जोङो बांसिन दायोमोन बेखौनो जोङो जोंनि दखना होननानै हायो आरोना बे दखनाययाव मोन ओ गोलाउ आरो गुवार मोनसे जि मोनसे जि आरो ना बेखौ जोङो जोंनि गासैबो मोदोमावनो फाननानै गाननाय जायो आरोना । बेखौ जोंङो ब्लाउसजों गाननाय जायो आरो जोमग्रा जोमग्रा आरनाइफोरजोंबो लानाय जायो आरो बर 'फोर बर' आइजोफोरा गोदो फालिबो दानानै लायोमोन बेफोरजोंबो जोमनाय जायो आरो माब्लाबा जोंनि बर'नि ओ आरनाइजोंबो माने लानाय जायो आरो ना
औ ।
माने बर आइजोफोरा जोंनि दखनाखौ फोरबोफोराव गानो जेनेबा माबाफोर जानायाव गानो‌। माबाफोर ओ नखरनि ओ आरो जोंनि हारिनि माबाफोर ओ प्रग्रामफोर जादोंब्ला बेफोरावबो गाननानै थांनायखौ नुनो मोनो आरो। गोजोन नै ओ बर' बिमाफोराथ' बुंखाबाय दखनाखौ माने दानायखौ माने दानानै ओ गावबा गावनो गाननायखौबो माने नुनो मोनोमोन आरोना। आजिखालि माने जों बांसि मानसिखौ माने आथिखालनि सिख्लाफोर एबा आइजोफोरखौ माने बांसिन बेफोरबायदि दखनाफोरखौ माने दानानै गाननायखौ बारा नुनो मोननाय जाला आरो जों बे गोदान जेनेरेसननि जि आथिखालनि माने
औ
सिख्ला सिख्लाफोर बेफोरखौ बेसोरखौ माने बारा दानो रोंनायखौ माने नुनो मोनला आरोना। आरो जोंनि दख'ना खौ माने बहुद गाबावनो मोननो थाङो जेरै गोमो गोथां गोजा गोसो गुफुर आरो मोननो थां आरोना आरो बेनि मादाव जोंनि ओ बांसिन साबसिन जेराव बयजोंबो बाहायजायो होनना दख'ना गोमोखौनो बुंनाय जायोना बिदिनो द ख'ना होन्नाय जायो जायखौ स' बेनो आरो नोंथांनिखौ एसे बेखेवनानै होनो हागोन नामा? नोंथांनि मिथिनायखौ।
ओं दख'ना होननानै बुङोब्लाथाय जोंनि बर'फोरनि गेजेरावनो बयनिबो समायनासिन गानग्रा होननानै जोङो मोनथिनो हायो। औ द'खना खौ जोंनि बर' आइजोफोरा खुन्दुंजों सोंनानै मा दानाय जायो आरो बेखौ गावनि आखाइजोंनो दानाय जायो आरो बेखौ बेयावहाय जोङो गोबां रोखोमनि आगरफोरबो एरखांनो हायो जेरै बायदि रोखोमनि फारौ मेगन बायदि बायदि रोखोमनि जोङो आगर बेयाव जोङो एरनानै होनो हायो। आरो जोङो आ र'नाय होननानै बुङोब्लाथ' बेयावहाय हाजो आगरा बेरखाङो। जोङो मिथिनाय हिसाबै दख'नाजों आर'नायइया जोबोरैनो समायफ्लेयो जोंनि बर'फोरनि गानग्रायाव बिदिनो दख'नाखौ जोङो दख'नाखौ जोङो मोननै बाहागोआवबो मिथिनाय जायो जेरै ओ अग्रं दखना होनो खायसेबा बेखौ बस दाबो होनना बुंनाय जायो आरो ना जेरै अग्रं दखना दख'नाया मानो होनबा मोनसेयैनो माने थाखायो माने गथा जायो बियो बेखौ डाइरेक्ट गाननो हायो।
औ औ
दख'ना बे अग्रुं दखनायावबो जोङो बायदि रोखोमनि आगर बिदि सेबनो हायो आरो दख'नायाबो बिदिनो बायदि रोखोमनि थायो। जेरै दख'ना बिदन दख'ना माथा बिदि मासेस बायदि बायदि रोखोमनि दख'नाफोर जोङो मिथिनानै मोनो आरो नोंथाङा दख'नाफोरनि गेजेराव मबे मोनसे कालारखौ माने गाबखौ बयनिख्रुइबो समायनासिन नुयो।
औ बुंनो थाङोब्ला आङो गावनिखौनो साबसिन बुंगोन जेराव जोंनि दख'ना बिदर बेनि समायनाय आरो जि मानि गेजेरावथ' माने माखासे आगरफोर आगर ए बा माने दस्रा गाबजों सोंनाय गोबान नुनो मोनोना गेजेरफोराव माने होखावो स' बेजों बिराद समायनाय मोनो आङो माने गोमो खालारनि साबसिन मोनो आरो नोंथांनिखौबो फोरमायना होनो हागोन नामा?
गोमो आरो आर'नाइ गोजाजों जोबोर समाय फ्लेनाय मोनो आरो जोङो बुंनो थाङो ब्ला जोंनि फोरबो जेरै खेराइ फोरबो बेफोराव जोङो बांसिनै गोमोखौनो गाननाय नुनो मोनो। बेयो जोबोरैनो समायना होननानै आङो मिथिगौ जोंनि जेरै बायदि रोखोमनि फोरबोफोरावबो जोङो जेरै बैसागुआव गोमो आरो गोजा दख'नाखौ जोङो गाननानै बैसागु फोरबोखौबो फालिनाय जायो।
औ औ औ
हाबाफोरावबो जोङो दख'नाफोरखौबो गाननानै माने गासिबो समावनो जोङो दख'नाखौ गाननानै समायफ्लेनाय मोनो आरो बिदिब्ला नोंथाङा माने दख'नाफोरखौ औ दानो हायो ना हाया नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
आंथ' माने बेफोरबायदि जेन'बा आगर गैयैखौ आङो दानो हायो माने जेबो जेनेबा आगर एरनां ङि माने दख'ना एबा गामसा बे फोरखौ आङो दानो हायो आरोना फ्लेनखौ आरो बिदि आगर एर रोंआखै माने दासिबो इयुनफ्राव सम मोनोब्ला आङो सानदों आरो माने सोलोंनानै लागोन होननानैहाय। नोंथाङा बेफोरबायदि नि आगर एरनायफोरखौ गोरों नामा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ आंबोथ' बिदि आगरफोरखौ सेबखांफेरनाय जायाखै ओरैनो आंबो माने जोंनि बर' आइजोफोरा दे दानाय दख'नाफोरखौ बिदिनो नायो र' मानायनि दख'ना दानायफोरखौ आंबो बिदि माने गाव आखाइजों दानो हा मोनफेराखै आरो माने आं बेनि सायाव बारा इदि दाफेरनो मोनाखै।
औ औ। जोंथ' आथिखालाव माने बहुद ओ माखासे ओ ओरैनो बनायनाय माने मेचिनजों बानायनाय दख'नाफोरखौ नुनो मोनदोंना स' ओ नोंथां ओ बे मेसिनजों दानायनि दख'नाखौ माने मोजांसिन मोनो ना जोंनि बर' आइजोफोर बिमाफोर दानाय आखाइजों दानाय दख'नाखौ साबसिन मोनो अननानै फोरमायना
औ जोङो मिचिनजों होननानै बुङोब्लाथ' आङो मेसिनजों दानायखौ एफा साबजानायबो मोना। मानो होनबा जोंनि बर' आइजोफोरनि दानाय दख'नाखौ आङो साबसिन मोनो मानोना बेफोर आरो बेनि गाबफोराबो बारा एसेबां थाबनो गोमोरलाङा बियो मोजाङैनो थायो। एसे माने बियो गोरायै माने दानाय जायो बियो थाबैनो माने जिनोबो थाङा। बियो मोजाङैनो थाबाय थायो गोबाव सम
स' नोंथाङा ओ फाराग थिखौ बुंनाय बुंनाय बायदि जाबाय आरो ना। बे माने दख' दख'नाया बे मेसिनजों दानाय होनोब्ला बेयो माने गुरै जायो। आरो खनसे खननै बेफोर बेदि जायो आरोना। आरो आगरफोराबो बाहाय बा नांथायोब्लानो बियो गयो। आरो मोजां नङा आरो कालारफ्राबो खारो एसे सुबानो बेफोरबायदि आरोना मेचिनजों दानाय दख'नाया आरो न'आव दानाय होननानै बुंङोब्ला बे गोरा जायो। एसेबां नो सुगोन एसेबांनो गोरा जायो। न'नि दख'नाया आरो गाननोबो मोजां जायो।
औ।
आरो बे ओ कालारफोरखौ बारा खारनायखौ नुनो मोना आरोना। आरो कालारफोराबो बारा खारा बेनि गाबफ्राबो आरो बे आगर। जि बेफोरबो मानि बारा नस्थ जाया थागोन माने दानि दख'नाखौहाय
बिदिब्ला नोंथाङा दख'ना गांसेखौ दानानै फोजोबनो थाखाय बेसेबां सान नांगौ नोंथाङा फोरमायनो हायो नामा?
औ हागोन नोंथां। जोंङो दख'ना ओरैनो बिदिनो जेबो आं आगर एरै दख'ना बुङोब्ला जोङो बेखौहाय सानसे आरो आधा दिनावनो हायो होननानै आङो थिगौ आरो आङो बेखौ हानाय खौबो नुनो मोनो आरोना। आरो जेनेबा आगर एरनाय बुङोब्लासो साननै नङाब्ला सानथामनि गोनांथि जायो आरोना। बेखौ थानानै आरो फोजोबनो थाखाय गांसे दखांखौ लानानै फोजोबनो थाखाय बेखौनो मोननाय जायो आरो आं। नोंथांआबो एसे फोरमाइना होनो हागोन नामा?
औ आंथ' बिदि दखना दानायफोरखौ बिदि बेसेबां साननि गेजेराव जोबो आं बेखौ बारा मिथिस्लाबा बेखौ आङो नोंथांनिफ्रायनो मिथिनानै मिथिनो मोनबाय।
आं आं नोंथां जोंहा समबाबो जाबाय होनब्ला दोनथलायनोसै नामा‌?
औ-औ दे नोंथां नोंथांजों रायलायनानै गोजोननाय मोनबाय औ।